हेलौ
अ हेल' नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। गोजोन बेलासिनि गाहाम हामग्लायनाय नोंथांमोननिसिम नोंथांनिसिम बावहरनाय थाबाय।
औ बावहरनाय थाबाय औ, औ खोनादों। खोनाखै हेलौ औ खोनादों औ जोंहा फरायसालि होनोब्ला जोंहा गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि ओ मुलुगसोलोंसालि ओ फरायसालि बिदि जोंहा बे रोखोमखौ जों मोननो हायो
उम
जोंहा गुदि फरायसालि होनोब्ला जों फ गुदि फरायसालियाव जों गिबियावनो ख' थाखोनिफ्राय लानानै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो बेव हाय ओ फरायनो बा उन्दै गथ'फोरखौ जों लांनाय जायो जायनि थाखाय जोङोना ओ सुबुं जिउआव ओ इयुन जिउआव सामलायलांनो हानाय बा गावखौ गियाननि गोरों बा इयुन जिउआव थांना थानायाव गावखौ गियान दाना लानो हायो बे जों फरायसालिनि गेजेरजों बैफोरखौनो जों दाना लानो हायो
औ
ख' थाखोनिफ्राय लानानै गिबियावनो जों उन्दैसा गथ'फोरखौ जेरै बुजियैफोरखौ जों बे ख थाखोनिफ्राय लानानै फरायसालियाव दैथायहरनाय बा फरायहोनायखौ जों मोननो हायो जेरै उन्दै गथ'सा बा थाखो बा बा थाखो बा ब्रै अ बा बोसोरबा ब्रै बोसोरसोनि सिगां बा उननिफ्राय बेनिफ्रायनो जोङो उन्दै गथ'साफोरखौ ग' थाखोनिफ्राय जोङो फरायसालियाव दैथायहरनाय जायो बे फरायसालियाव आरो जोङो गुदि फरायसालि होनोब्ला जों से थाखोनिफ्राय जेरै बा थाखोसिम जों बेखौ हमना लानाय जायो आरो गेजेर फरायसालि होनोब्ला जों जेरै द' थाखोनिफ्राय ओ दाइन थाखो बा बिदिनो कलेज जेरै गोजौ फरायसालि फरायसालिमा बैफोराव जोङो बायदि बायदि गियानखौ मोननो हायो
औ
औ
नंगौ नोंथांनि बुंनाय गासिबो बाथ्राया थारैनो सैथो नोंथाङा जिफोर बाथ्रा बुंबाय बेफोर गासैबो नंगौ आरो बेफोर गासैबो थारैनो सैथोजोब जोङो दिनै जोङो बे समाव फरायसालिनि सोन्दै जोङो सावरायदों जि टु फ्राइभ सालिया जोंनि गथ'फोरनि बा बयबो सोलोंजेननाय गथ'फोरनि लागै बेयो मोनसे नैथि सोलों सोलोंसालि होननानै जोङो बुंनो हायो गिबियाव गथ' फोरहा सोलोंनाय गिबिसिन फराय सालि होनोब्ला गावनि न' न'खराव एबा ओ गावनि बिमा बिफाजों ओ गथ'फोरनि गिबिसिन फरायसालिया जागायजेनो आरो नैथि फराय फरायसालि होननानै बुङोब्ला गथ'फोरनि फरायसालिया जिहेथु फरायसालि जेराव फोरोंगिरिफोर थायो जेराव मोनसे क्लास रुम ब्लेकबर्ड थायो आरो
औ
सक पेन्सिल होननानै बै गथ'फोरखौ गाराङव काराङानिफ्राय लानानै ए बि सि डि निफ्राय लानानै फोरोंनाय जायो जेरैहाय सासे गथखौ जोंङो स्कुलाव बा फरायसालियाव ओ सोजेनो बा ओ ओ सोजेननाया ओ बोसोर हिसाबै जो माखासे अंगनबादि दि होननाय मोनसे स्कुलाव सोयो। आरो बे अंगनबादि स्कुला ओ जायफोरा स्कुलाव थांजेननो समजाथ'वाखै बिथांमोनखौ बे अंगनबादि यावहाय थाम बोसोर बा नै बोसो रावबाबो बिथांमोनखौ लांनाय जायो आरो मोनसे जि फरायसालि बेयावहाय गथ'फोरखौहाय ब्रै बोसोरनिफ्राय फोरोंगिरिफोरा लायो बा स्कुला लायो।
औ औ। औ औ नोंथां बुंनाय नाय फोरा थारैनो सैथो बैफोरखौ जों उन्दै समनिफ्रायनो बा सेथि फरायसालि बा नैथि फरायसालि बैफोर बाथ्राखौ नोंथांनिफ्राय मिथिना मोनदों बे आरो थारैनो सैथोखा।
औ।